औ खोनादो अ अ जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फैलायबाय नोंथां।
औ नंगौ औ सावरायजायो दे।
अ जोंहा मा होनो जोङो सासे फरायसाखौ बा गावबा गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनाय बा फरायसालियाव थांनोबाथाय जोंथ' खामानि मावनांगौ जायोना बेयाव बेसेबां खस्थ' जायो। बा हाख'वा हाख'वा मोनो नामा नोंथां?
औ औ मोनो माने बेफोरबायदि खामानि होनना बुङोब्लाथाय जोंना फुं आरो बेलासे बांसिनानो हाख'वा हाख'वा मोननाय टाइमा बेनो आरो। फुङावनो नोङो थाबै सिखारोब्लाबो। बो ओम सिखारग्रों मोना नोङो न'नि लांगोनाखौबो साफा खालामनांबाय जेरै होननो बुङोब्ला सिला आरो लामाफोरखौ सिबस्रांनाय बा न'फोरखौ सिबस्रांनाय आरो उन्दुनाय एमफोरखौ साफा खालामनाय आरो बिनि सायाव फिसानि थाखाय ओ जाहोग्रा संनानै हरनाय बा स्कुलाव जानो दानि जुगावथ' टिफिन लांफायो नङाहोनलाय औ बे टिफिनफोरखौ संनानै हरनायाव जोबोद टाइमा ओ हाखु दाखु हाख'वा हाख'वा जायो आरो आरो बेनि उनाव दु लोस्रां लोबस्रां फिसाफोरखौ खानाय हनानै आरामनो देलाय होनोनानै हरनाय आरो इस्कुलाव दोननानै फैबासो जों माने हां मोननाय बायदि मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। ओमफफ्राय नोंथाङाबो औ बिदिनो जायो नामा?
बेखौ माने आंथ' बिदि जाया नालाय आङो। समाजाव माने बेखौ नुदों। हुदा माने जाय बिमा बिफाया माने गावनि गथ गथ'खौ फरायसालियाव दैथायहरोब्लाथाय गावनि बिमा बिफाफोरा माने माने दोनैनांगौबो जायो दा सोरबा अट'जों हरो सोरबा माने गावनो थांथारनानै ओखौ इस्कुलसिम दोनहैनांगौ जायो नाथाय आरो आं इखौबो बुंबावगोन माने जोंना सोरबाथ' फासखालि उन्दै गथ' खोबा उन्दै गावनि गथ'फ्रा माने फार्स्टआव दोनहैनांगौ जायोब्ला गोबां खस्थ' जायो आरो बिमा बिफाफोरा थायैफानांगौ गोबाव सम थायो थफानांगौ ओमफ्राय मोजाङै फोरोंनांगौ ओमफ्राय माने गावबा गावनि गथ'फोरा माने मालाबा समाव माने गाबनांगौबो जायो बे गाबनायखौ बुरखायनांगौबो जायो बिदिनो गोबां खस्थ'खौ नुबोदों माने बेखौनो आं माने नोंथांजों सावरायनाय जादों आरो बिदि जामारगोना जामारा नंमारगौ ना नंमारा आंनि नुनायाव माने बिदिनो माने जोङो औ माने जोङो जोङो सासे फरायसाखौ माने जोङो गाव आप सासे फरायसा एबा गावनि गथ' गथाइफोरखौ जोङो मोजां फोरोंनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनाया बिथर नंखागौ जोङो खस्थ' खालामफानांगोन जुदि जोङो गावनि गथ'खौ जोङो मोजां फोरोंनोब्लाथाय जोंनि गासै हाबा मावनायावनो जोङो सोनारनांगोन आरो जोङो फिसाखौ फोरोंनांगोन मा होनो फोरोंगिरिया माखौ फोरोंहरदोंमोन बेखौ जोङो मोजाङै हमवर्क हमवर्क हरनायफोरखौबो जोङो मालाबा समाव लिरनाबो होनां फोरोंनांगोनबो इदि इदि जायो होननानै नङा होमबा नोंथां
बेनो सैथो
नों नोंथाङा ओमफ्राय माबा बुंबावगोन
औ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा फार्स्ट स्कुल हैबा फरायसाफोरा दुखु मोनो बेजों लोगोसे ओ गथ'फोरा जेरै गाबो दुखु मोनो बिदिनो बिमाफोराबो मोनसे गोसोआव दुखु मोनफायो आरो थेवबो जोङो माने बे दुखुखौ बाहेरायाव खिन्थिनो हाया गथ'फोरखौ बुरखायनांगौ जायो ओ बिदिनो फास फास स्कुल थांबाथाय गथ'फोरा गाबो नंगौ नोंथां बुंनाया
औ
आरो बेहाय लोगोफोराबो गोदान स्कुलाबो गोदान बेनि गोदान आगान होननानै बुङोब्लाबो बेहाय नंखाय जानाय नङा आरो उम
बिदिनो नोंगौ नोंथाङा थिगखौनो सानखांदो बेफोरबायदिनो जायो माने बिदिनो माने जाखायो जोङो माने फराय गावनि गथ'फोरखौ बिदिनो फोरोंखाखानांगौ माने खस थेवब्लाबो जोङो बिमा बिफ माने फिसाफोरनि खस्थ'खौ जों जोङो खस्थ' मोना आरो जि फोरोंनांगौ जि जाहोनांगौ बेखौ जोङो फुंथारावनो सिखारनानै जोङो ओंखाम संनाय माखासे सिला सिबनाय थोरसि सुनाय बिदिनो खामानि मावनाय मैगं सायनाय बिदिनो माखासे साहा फुङाव जोङो मा माखासे जानाय आदार साहा फुदुंनाय बिदिनो बिमा बिफाफोरा माने मावनांगौ जायो आरो बैहाय माने ओ फिसाफोरनि थाखाय एसेबां खस्थ'ब्लाबो माखासे खस्थ'खौ खस्थ' गैयि सानो बा खस्थ'खौ बावगारजोबो बा बेफोरनो माने जोङो माने नुबोनाय बेनिखायनो आङो नोंथां आरो माखासे सोंबावगोन मा होनो जोङो गावनि गथ'खौ फरायनो फोरों मोजाङै फोरोंनो था थाखाय जोङो बिमा बिफाया माबायदि गोसो जायो बा माबायदि फोरोंथारनो गोसो जायो दा माने फरायसाखौ मोजां गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय नाजायो नोंनिब्ला
औ नंगौ जायबाबो गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो नाजाखागोन नङा होनलाय। बिदिनो बिदिनो आंबो नाजायो आंबो फोरोङो जेनेबा स्कुलाव जेखौ फोरोङो बेखौनो आङो न'आव फोरोंफिनो खुथार खुथारबाबो गथ'आ बाब बाबो बे आङो एसे एनै धुमखिजोंबाबो सिगिनानै बेखौ आङो फोरोंथारो आरो बेजों लोगोसे आरो माखासे बेफोरबायदि बिमाफोरबो आं नुनो मोनदों जेनेबा सोहोराव लाबोयो आरो गामिनि गामिनि मानसिफोरा गामिनि बिमाफोर बा फिसाफोर ओ मोजां सोलोंथाइनि थाखाय नोगोरनि स्कुलफोराव होफैयो बिराद गोजान गोजान हान्थिनानै फैनानै बिसोरो आरो थानो जायगा गैयाबाबो लामाफोरावनो गथ' फोरखौ गोबाव गोबाव समसिम नेनानै स्कुल सुटि जानायसिम नेनानै माने न'आव लांफिनो बेफोरखौ माने बिमाफोरा जेबो खस्थ'खौनो साना।
नंगौ थारैनो नोंथाङा जिबायदि आंनो फोरमायदो बियो थारैनो सैथो। आंबो नोंथांनि बायदिनो जोंनि ओनोस ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो बा आथिखालाव माने जोंनि बिमा माहारिफोरा माने गावनि गथ'खौ सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनायखौ जों नुयो बा गावनि गथ'आ जिमानखि माने गाज्रि जाया बाला गाज्रि जायोब्लाबो फरायनायनि फारसे गोसो होनाय बा फराय गावनि फिसाया मोजां जाथारनांगौनि थाखाय सोलोंथायाव माने फोरोंनायाव गोसो होयो। बा जों नुबोद बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गावनि बिमा बिफाफोरा फरायसालियाव दोनहैबाय दोनहैखांनायनि उनाव माब्ला गगोन माबायदि फोरोंदों मोजाङै फोरों जागोना जायाखै बिनि फारसेबो गोबां बिमा बिफाफोरा खस्थ'यै मोनोबा गोसोआव माने जाखां फैयो माने माने उम फरायसा गावनि गथ'खौ माने गनाय माने गयैनि सिगाङावनो नेनानै थाहैनायखौबो आंबो नुहयो थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथ दो
औ-औ-औ गयैनि सिगां माने नोंथां औ माने गयैनि सिगां माने इसोरो दोनफैनायनिफ्रायनो थांफिनखाया माने थांफिनोब्ला आरो बिथिं ननि खामानिबो मोनहैसवा आरो गथखौ लांफैनांगौनिबो थाखाय टाइम थोआ बेबायदि जानानै माने सोरबाया माने दोनफैनायनिफ्रायनो नेनानै थायो आरो दा नै आंबो सासे बिमा हिसाबै ओ आंबो गथखौ फरायसालियाव लाङो बेबायदिनो जोंजों जोंजोंनो समान जोंहानि माने फिस साजोंनो समान फरायफानाय सासे ओ इयाव जोंहानि फिसाजोंनो लोगो दङ आरो बेयो माने बेनि बिमाया गामिनिफ्राय दोनफैयो आरो बेयो बेथ थांफिनबाथाय मोनहैस्लाबनानै आरो ननि खामानिबो मोननाय नङा आरो लांफै फिननोबो बेहा टाइमा थोआ दाने उन्दै उन्दै गथफोरा माने थाब गयो जेरै नै बाजियाव गयोना स्कुला
औ-औ नंगौ नै बाजियाव
ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि गथआ उन्दै नालाय बिसोरो माने जिसे बाजि बाजिसे ब्रैजिबा बेबायदियाव गयो बेनि थाखायनो नेनानै लाङो आरो थांबाबो ननि खामानि मोनहैसआ आरो लांफैफिननोबो टाइम सोलाबा बिदि होननानै बेहा सानसे स्कुलनि गेटनि बाहेरावनो गसंनानै जिरायग्रा जायगा गैयाबाबो नेनानै थायो आरो
नंगौ नंगौ थारैनो माने गावनि फिसाफोरखौ माने गोरों खालामनो थाखाय बिफाफोरनि खस्थ माने बेखौ बिमा बिफाफ्रा सोरबा माने गावनि गथनि मोखांखौ नुयोब्लाबो खस्थनि माबाफोरखौ बावलांजोबो थारैनो बेयो नों नोंथारगौ जोङो बिदिनो गावनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हायोब्ला थ इयुननि थाख खाय जों मोजां बा गावनि फिसाया नंगौ थारैनो बेफोरबायदिनि माखासे जोङो गोनां बाथ्राखौ जों सावरायबाय नोंथांजो दिनै जोङो बिथियै बाथ्राखौबो जों मिथिदों नोंथांजों सावरायनायाव माखासे बिदिनो गोनां बाथ्राफोराबो ओंखारदों जोङो माने बिदिनो नंमारग औ आथिखालाव माने गावनि
फिसाखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय औ उम-उम गावनि फिसाखौ माने मो
बेनि सायाव
अह-अह माने गावनि फिसाखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय हाजार खस्थखौबो से ख मा होनो से नै एक्स बारनि खस्थखौबो माने बिसोरो खस्थखौनो मोना आरो
औ
हाजार हाजार खस्थखौबाबो सहायनानै बिमाया जुजिलांगोन आरो फिसाफोरा मोजां जानायनि थाखाय जेनेबा फरायनायजोंस मेगना गुनु जायो नों साख्रि लानो थाखायल फराया जेरै बुंलांदोंमोन दहायनि मोनसे सावरायनायाव बेबायदिनो
औ
औ बेबायदिनो आरो
नंगौ जोंथ दिनैयो जोंथ दिनै गोबां नोंजों बेफोर फरायनायनि फारसे बा गावनि गथ'खौ जोंङो फोरों सोलोंथाइ होनायाव बिमा बिफा बायदि खस्थ'यै जायो बिनि सायाव जोंङो नोंथांनिफ्रायबो आंङो गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय मिथिनो मोननानै गोजोनबाय माखासे जोंङो बेफोरबायदिनो माने फ फरायसा बा गावनि गथ'खौ फोरोंनायाव बिदिनो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बा मोजाङै सोलोंथाइ लाहोनायाव बिदिनो गावनि गथ'फोरनि थाखाय खामानि मावनाय मालाबा सोमाव माखौबा मावनो गोनां बेखौबो बावनानै थानांगौबो जायो मालाबा समाव बा हाखु दाखु जाफ्लांनायनि समावनो माबा मालाबा समाव मायावबा थांनो गोनाङावबो बावनानै थानोबो गोनां जायो सोरबा सोरबा बिदिनो माने औ जोंङो दिनै गोबां माखासे गोनां बाथ्राखौ बेहाय सावरायनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आं नों थांजों सावरायनो मोनना
औ औ दे नोंथां बिदिब्ला दोनथ'सै।
औ।